खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा सम दंबा आंजों दसे सम मोननैसे आयदानि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ दे बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ फाथो आबादखौ जों माबायदि ओ मावो एबा जोङो मा मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। ओ फाथो आबाद मावनानैथ' जोंनि जेनेबा जोंनि आबादारिफोरा गोबां जेन'बा गोबां रां खामायनो हादों नङा होमबा नोंथां?
औ।
जों फाथो बे गोथांखौबो फाननानै रां खामायनादों आरो बे फाथोखौ फोरानाबाबो जों बे नारजिखौ फाननानैबो रां खामायनो मोनदों आरो नोंथां।
औ।
औ जोंथ' गिबियावनो फाथो फोनो थाखाय जोंनो फाथोनि बेगर नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ बे फाथोनि बेगरखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ नुयो आरो बे ओ सिगांनि बे फोनायनि बेगरखौबो लाखिनानै फोनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ।
औ फाथो आबाद फोनो थाखायथ' जों गिबियावनो जोङो दुब्लिबाबो खौ हालेवग्रोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बे दुब्लि आरो फोथारखौ ओ हालेवग्रोना लानानै माने फोथारा थानाय जानाङा आरो नङा होमबा नों
औ नंगौ औ।
औ बेखौहा मोजाङै हालेवग्रोना लाना जों बे फाथो बेगरखौ जोङो माने बिनो सारस्र'सो फोयो आरो फोनानै बिदिनो ओ बिदिनो दान मोनसे एबा दान मोनसेबो लाद्राया बहाबा बहाबा बबा हासार गोनां हायाव। थाब रज'यो आरो नोंथां।
औ।
औ जेब्ला फाथोआ एसे जौवो अब्लानो बे गुबुं जानाय फाथोखौ जोङो बिदिनो ओ फुनानै मुथा मुथा हानानै जों हाथाय बाजाराव फाननायखौ नुयो आरो नोंथां। बिदिनो मुथासेयाव जोंनि बहाबा थायोबा बहाबा दस थाखा बिदि फानैयो आरो नोंथां हाथाय बा बाजाराव
औ।
जों बेखौ फुनानै लानानै बा खेबस'नानै लाबोनानै जों न'फोरावबो खायफाया बिदिनो फाथो गोजा एवना जायो आरो खायफाया आलुजोंबो एवना जानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
आरो खायफाफोरा बिदिनो मैद्रुबो संना जानाय नुयो आं आलुजों आरो खायफाया बे खांख्राइफोरजोंबो एवना जानायखौ नुयो आरो।
औ।
ओ थिग बेबायदिनो ओ फाथो बिलाइया जेब्ला रायो अब्लानिया बे फाथो बिलाइ रानायखौ जोङो बिदिनो ओ खानानै लाबोनानै जोङो बिदिनो ओ बिदिनो बस्था एबा बे जोंनि ओ दख'नाफोराव जों फोराननायखौ नुयो आरो नोंथां सान्दोआव।
औ।
औ सान्दुआव फोराननानैनो जेब्ला बेयो फोरानखांनानै बे रानबा जोंनिया नारसि महर मोनो नङा होमबा। औ थिग बेबायदिनो ओ जोङो बे ओ फाथो बिफांखौबो जों फुनानै लाबोननानै जोङो मुथा मुथा खानानै बिदिनो दंग' एबा हाखराव सोमना दोननायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ।
जेब्ला बे फाथो बिफाङा जोंनिया बे सेवो फाथो बिगुरा अब्लानो बे फाथो बिगुरखौ जोङो ओ बेखौ ओ फाथो बेगरखौ जों जिरनानै बिदिनो दान्दा खरावजों लामना दोननायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ थिग बेबायदिनो दानदाफोराव लामदा दोननानै जों बेखौ गोदोथ' जोंनिया मोब्लिबनि राहा गैयामोन नङा होमबा।
औ।
औ जों बे मोब्लिबनि राहा गैयियाव जों बेखौ साथियाव सोनानै जों अर फोजोङोमोन आरो गोदो।
औ नोंगौ।
औ ओ थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ दिरुं हिसाबै बाहायो आरो बे फाथोनि ओ बे दिरुं फोराननायखौ
औ।
बेबायदिनो फाथो अरबो सुनायखौ नुयो आरो खायफाफोरखौ। औ। ओ थि बेबायदिनो ओ जोंनिया बर'फोराव मोनसे नेम दोङो जे जोंनिया बिदिनो मानसिफोर एबा सुबुंफोर रुंसारि जाब्ला बे नार्जिखौ ओ जोंनिया बे मोनसे फोर्बोआव बाहायो आरो नोंथां। जोंनिया बे ओ दाहा होनाय दा गानाय एबा होनायफोराव बे नार्जिखौ नांथारगौ आरो। बिदिनो जोंनिया बे दाहा आइगारखालि ओ फुङावनो जोंनिया बिदिनो ओ बे नाखर'फोरजों जों बे नार्जिखौ जोङो सेफेनानै माने नार्जि अरगारनाय नेमा दंथारो आरो जोंनिया नोंथां।
औ।
आरोथिं बेनि न'खानाय जोंनिया बे रायजोफोरखौ जाहोनाय एबा आलासिफोरखौ जाहोनायावबो बे नार्जिखौ अमा बेदरजों संनाया जोंनिया ओ गोदोनिफ्रायनो नेम दोङो आरो।
औ।
आरो जोङो जेबा नखराव जों सुबुं मानसि एबा सुबुं रुंसारि जानायखौ सावनानै जों न' फारसे फैब्लाबो जों बेयाव बे न'फोर ओ मानसि सावनानै फैनायखौ ओ सुबुंखौ जोङो न'आव डाइरेक्ट हाबनो आरो नोंथां। स्नेपदिन लामायाव दै बालथिंसे एबा बे नार्जि एसे एबा अन्थाइ बिदिनो सिगां मुथासे बे लाइजुलाइयाव दोननानै माने ओ बे बालथिं जों दुगैनानै माने बेखौ उम सावगारो सावगारनानैसो जोंनिया न'आव हाबनाय नेमा दोङो आरो नोंथां।
औ।
औ। माने जोंनिया बिदि नेमफोरा गोदोनिफ्रायनो दोङो आरो जेनेबा सोरोबा गामिफोराव जोंनिया सुबुंफोर एबा मानसिफोर रुंसारि जायोबा बेखौ सावनानै फैना माने दडाइरेक्ट जोंनिया न'आव हाबनो होआ आरो नोंथां।
औ।
औ माने बिदि जोंनिया ओ नारजि बिदि ओ सावगारनाय एबा जिगाब बुन्था सावनाया जोंनिया गोदोनिफ्रायनो बिदि नेम दोङो आरो।
औ।
औ नोंथाङा मोनथिनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव फाथो आबादखौ माबोरै मावो एबा मा मा माबायदि फाथोखौ फाथो मैगंखौ जायो नोंथा ङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा ओ बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां? थाङा बुंलांनाय खो बाथ्रायाबो थारानो। ओ जोङो फाथोफोरखौ जोङो गुबुन ओ बिदि जोङो बिघा बिघा गोजान गोजान जा व जों फोनायखौ नुनो मोना। जों साखाथिफोरावनो फोना लानायखौ गोबां नुनो मोनो। नङा होमबा? ओ जोङो बिदिनो ओ न' साखाथिफोराव जोङो हासार गोनां हा बिदि बोरि नायनानै जोङो बेखौ हालौनानै ओ हाग्रा बासिनानै हाथु साफ्राखौ जोङो बुस्रांनानै आरामसे जोङो बेगर फोनाय जायो। फोनानै जोङो मास मोनसे एबा नैजिबा दिनफोरावनो जोङो ओ देरनायखौ नुनो मोनो। जेब्ला बियो सोमखोर ओ बि थ'राइ जाजोबगोन अब्ला बेखौ जोङो ओ गुबुं जाबा बेखौ फुख्ल'नानै हाथाय बाजाराव जों मुथा फानहैयो एबा जोङो न'फोराव अमा बदिरजों अ बिदिनो जोङो ओरैनो एवनाबो जायो एबा ना खांख्राइफोरजोंबो मैद द्रु जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो खारैफोरजों। गोदोनि ओ दिनावथ' खारैजों नाजों खारै जोबोर जायोमोन। बिदि फिस्ला जायो जरसे जरसे जानोबो गोथाव जायो। ओ बिदिनो जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै न'नि नांगौ मुवा बेसाद खौबो बेजोंनो जोङो लानो हायो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो बियो जेब्ला सिम गोदोर ओ देरजासिम जोङो दोनो बिफां गोजौ जाजासिम। बेखौ जोङो दानफायनानै मुथा खामनानै लांदां मोजां जायगा फोराव जोङो दोननानै बेहाय ओ बिलाइखौ जोङो ओ खिरखा दुब्लि फोराव जोङो खाना लानाय जायो। सान्देंगाफोराव खानानै जों सान्दुंआव फोरानो। अब्ला बियो ओ सान्दुंजों रानब्ला बि खौ नारजि महराव मोननाय जायो। नङा होमबा? ओ बिदिनो जोङो नारजिखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो बर'फोरा। ओ बिदिनो अमा बेदर फोरजोंबो अमा बिबुजों बि दि खांख्राइफोरजों ओरैनोबो जायो। खारैफोरजों खारै रै नङाबा जाया नारजि ओंख्रिया। ओ जोङो बर'फोरा बिदिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ जोङो मानसि सुबुंफोर रुंसारिफोफोरनियाव जोङो ओ मो फोरबादि खुंनायाव जोङो नारजि नङाबा जाया नारजिनि गोनांथिथार। ओ जेब्ला जोङो ओ आ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ बुंनाय बायदि बा जोङो आलाइसि ओ बिदिनो बाय बाहागिफोरनो जोङो नारजिखौ जाहोनाय जाया। बिदिनो जोङो उम नारजि जा ओ जाहोयोबा जोङो ओ थांलाय फायलाय ओ आबो गोमायो बिदि सोमोन्दोआ जोंनिया ज' लाङो होनना मिनथिनाय जायो एबा न'खरनि गोजानाव सुबुंफोरा थांना थायोबा जोङो नारजिखौ ओ मायबा मोनसे खै फोद आफोर जायो होनना ओ मिथिनाय जायो जानाय जाया नङा होमबा ओ बिनि अनगायैबो जोङो फाथोनि थाराखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। जेर जोङो ओ बिखौ खाखांबा मुथा खानानै हाखर ओ खाथिनि साखाथिनि फु फुख्रि एबा हाखराव जोङो ओ बे खौ ओ जोङो माबानाय जायो ओ ओ सोमना दोननानै बेखौ अ बिदिनो बस्थाफोराव ओ बिदिनो जोङो हाखरफोराव मुथा खानानै सोमना दोनो जोङो साननै सानथामनि गेजेराव बेयो रुइगाबा जोङो बेखौ बोखांना लाबनाय जायो। ओ बोखांना लाबनानै जेब्ला बियो ओ बिदिनो रुइगायो अब्ला बेखौ लाना फायनानै ओ जोङो बे रुइगाबा बेखौ ओ बेनि ओ बिगुर खौ जोङो जिरनानै सान्दुङाव फोराननानै साथि खाला बानायनायखौ नुनो मोनो।